हेलौ।
औ हेलौ।
औ नोंथां दा दसे सम कल रायलाय जागोन ना?
औ हागोन हागोन रायलाय जागोन, औ।
ओ आङो दायो बे जोंनि बर' हारिया जे बंफां लाइफां औवा बेफोरजों मिथिंगाजों जों माबायदि सोमोन्दो दङ गोदोनिफ्रायनो बेनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों।
औ औ औ हागोन नोंथां हागोन, औ।
बर' हारिया गोदो गोदाय समनिफ्रायनो मिथिंगादो सोनारनानै रायजो जाबोनाय हारि। औ बिसोरो औ आबाद आबाद मावनानै जानाय हा हा सुबुं। बेनिखायनो औ बि बिसोर गोदो गोदायनिफ्रायनो औवानिफ्राय लानानै बिफां बायफंलानिफ्राय लानानै बेफोरखौ बाहायबोनानै रायजो जाबोदों। औ जे-जेरै न बानायनायफोराव औवाफोरखो बाहायदोमोन बाहायो औ दानासो एसे सोलाय लांबाय
औ नंगौ नोंथां
पाकानि न' बेफोरबायदि जाबाय न'-नङाबा नों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा बिदि औवाजों न' लुनानै
औ औ नंगौ
औवानि बेफोरबायदि मा जेरै जेखाइ खबाइ हेबनाय बायदिसिना माबानाय बेफोर दो माबादोमोन खालामबोनानै रायजो जाबोदों आरो दंफांनिफ्राय बायदिसिना ओ आबाद मावनायाव गोनांथि जानाय जेरै नांगोल बेफोरखो बानायनानै लादोंमोन औवानिफ्राय हुखेन
औ नंगौ नोंथां
खोबानायना ला-लादोंमोन बेफोरबायदिदो बेफोरबायदि आबाद मावनानै
औ नंगौ नं
दोंमोन बर' हारिया न'-न' बानायनायावबो बंफंनि माबा बाटाम बिदिखो बाहायदोमोन बंफंखोनो बहाबा बहाबा खुन्था बानायनानैबो माबादोमोन लुदोमोन न'खो औवाखोथ' गोबां खामायाव ओ दा-दाबो बाहायो औवाखो
औ नंगौ नोंथां
दाना न'फोरा इसे मदार्न जाबाय नालाय
औ नंगौ नोंथां
औ बिदि माबादो पाकादोख लुनाय मानाय नलबाथ' गोदो गोदाय
औ नंगौ नोंथां
बर'फोरा बे औवाजोंनो न' लुयोमोन
औ नंगौ नोंथां
अवाखो बारिफोरावबो बेरा होनायफोरावबो बाहायोमोन।
औ
उम औवाजों बै बर'फोरा औवाखो माबाय आरो माबा बे गथ' जोनोम जाबाबो बै खातिमालादोसो हाब'लायोमोननो गोदोना ओ ओ बिदि मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
बर'फोरा बेबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बंफंनिबो बेफार खालामनानै रायजो जाबोदोमोन
औ नंगौ नोंथां नंगौ
बंफांखौ बिदि सोरबा बंफं फालांगिरि खालामनानै हाजो सेर-सेर रायजो जानायखाय हाजोनिफ्राय बे अरनबारिनि फ्राय बंफंफोरफोरखो माबा दानना लाबोनानै सोरबा कात बाटाम बेफोरबायदि खालामनानै बर'फोरा रायजो जाबोदोमोन
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ हाजो बिदियाव बांसिन बिदि हाजोफ्राव रायजो जानाय जायोमोन नालाय
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ
औ बिदि बाहायनानै जादोंमोन दासिमबो बेफारथ' खालामो दाबो बर'फोरा दंफांनि नुनो मोनो होमबाबो गोदोनिया ओमफाय आरो माबायावबो बै ओंखाम संनायफोरावबो बननि बन बे बंफंखौनो औवाखौनो ओंखाम संनायफोराव बाहायनानै जायोमोन औ दंफंनिफ्राय ओंख्रि हाय-हायग्रा बे खादौफोरखौबो बानायनाय जायोमोन उवाल बा उवाल बानायना लायोमोन दिंखि बानायना लायोमोन
औ नंगौ नोंथां
औ दानासो बेफोरखौ नुला नुवा गोदो बेफोरखौ बिदिनो बर'फोरा सोलिनानै जाबोयोमोन औवानि फ्राय बै मुवा सानद्रि
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरखौ हेबनाय जायोमोन संग्राय बेफोरखौ हेबनाय हेबनानै लायोमोन मुथुथे गासै गोनां जानाय बुस्थुफोरखौ औवानिफ्राय बानायनानै लायोमोन दंफांनिफ्राय बानाय नानै लायोमोन बर'फोरा बेबायदियैनो राय-रायजो जाजोबगोनदोंमोन नाथाय दाना एसे सोलाय लांबाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ
नोंथाङा आंनिख्रुइ बे बा सोमोन्दै बांसिन मिथिनानै एसे फोरमायना होगोन ना आंनो
औ औ हागोन नोंथां औ ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने गावनि नांगौ जानाय समाव ओ जेरै हाबा उखा ओ बेबायदिहाय गथ थ' खांनाय सारद' बेफोरबायदि बायदिफोराव जोंनि बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मिथिंगानि मिथिंगाजों सोमोन्दो थानानै रायजो जाबोनायखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोननो हायो बर' समाज फोरा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय बेबायदिनो गावनि आखाइ जों गावनो बानायनानै लानाय खौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोननो हायो नोंथां
औ
बेनिखायनो बुंनाय जायो बे जोंनि बर'फोरा औ माने मिथिंगाखौ एंगारनानै माने जिउ खुंनाय
औ
या आबुं जाया होननानै बुंनाय जायो
औ औ
मानो होमब्ला जोङो हाबानिफ्रायनो गथ' जोनोम होनायनिफ्रायनो जेब्ला जोङो ओ गोदो गोदाय गथ'खौ न'आवनो बेबायदिहाय जन्म' होनाय जोयोमोन बे समावहाय जोङो गथ'नि उथुमैइखौ हानो थाखाय जोङो औवा हाथिमला बाहायनाय जायोमोन आरो जोङो मानसि बेबायदि थैनाय समावबो जोङो ओ थैनाय मानसिखौ बानना लांनो थाखाय जोङो मा खालामनाय जायोमोन बेबायदिनो औवा बिफांखौ लाबोनानै जोङो सां बैसां सा ओ खानानै बेबायदिहाय मानसिखौ थैनाय जायगायाव जोङो ओ लाङोमोन बेबायदिनो जोंनि बर' समाजनि जिउ खुंनाय सानफ्रोमबोनि जिउआनो बांद्राय गासैबो माने बिफां लाइफांनि सायाव सोनारनानैनो जोंनि जिउ खुंनाय खौ मोननो हायो। जोङो आबाद मावनायनिफ्रायनो लानानै जेरैबायदि नांगोल उखेन मै बेफोरबायदिखौ जोङो औवा बिफां आरो बायदिसिना रोखोम रोखोमनि दंफां लाइफां बेफोरनिफ्राय जोङो बेखौ माने गावनि आखाइजों गावनो ओ बानायना लानानै जोङो आबाद मावनायखौ बर समाजनि गेजेराव जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोदों बिनि उनाव हाय जोङो मोननो हायो जोंनि ओंखाम संनायाव नांगौ जानाय जेरै जोंनि खामफ्लाय जनो थाखाय खामफ्लाय सागं सान्द्रि ओमफ्राय दङ सानदांगा औ बेफोरबायदिखौ जोङो औवानि बानायना लानाय जायोमोन।
औ
बेनि उनाव जोंनि बर समाजाव मोनसे बिफांनि बानायनाय मखजाथाव जेरैबायदिहाय दङ। उवाल बेखौ जोङो गासैबो बर सुबुंफोरा गावनि आखाइजों गावनो बानायनानै लायोमोन औ बेनि उनाव दोङ नोंथाङा बुंलांनाय बायदि थिंखि
औ।।
औ बेखौ मोननो हायो बेनिफ्राय जोंनि बरफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने नाहा मैहा थांनानै गावनि जिउ खुंनायखौ जोंनि गेजेराव मोननो हायोमोन। बेयाव हाय दङ जोंनि गेजेराव दङ बेयावहाय ओ जोङो मोननो हायो जेखाइ खबाय सेन बेफोरखौ जोङो ओ औवाजों हेबनानै बानायना लानायखौ जोंनि बर' समाजनि गेजेराव मोननो हायो नंगौना नोंथां' औ बेनि औ औ औ जिरायनाय मरा औ डेक्स बेन्स नंगौ। आरो उन्दुनाय बैसांनिफ्राय लानानै औ औ औ बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो आरो जि दानो थाखायबो जोङो बिफां बा औवा इदि बाहायनाय जायो न नंगौना नोंथां औ जेरैबायदि जोङो मोननो हायो गान्दै
औ।
खालि
औ।
बेरानि फिसायफोरखौ जोङो औवाजों बानायना लायो।
औ गनसि गन औ बेफोरबो सा ओ खुन थाया बै आरो
औ। सुरखि औ सुरखि, जेन्थेर,
औ मा
ओमफ्राय बासेब औ नों नोंथाङा बुंनाय बायदि माखु, रासो बेफोरखौ जोङो गावनि नांगौखौ जोङो माने बर'फोरा गावनि आखाइजों गावनो गोदो गोदायनिफ्राय बानायना लानाय जायोमोन। नंगौना नोंथां? औ औ बेखो जोंनि बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनबोदों। औ बेनिखायनो जोंनि बर' समाजा ओ मिथिंगाखौ एंगारनानै गावनि जिउखौ खुंनो हाया।
औ नंगौ नोंथां।
नंगौ नथां। दे बिदिब्ला नोंथां दिनै बेयावनो दोन्थ'नोसै ना नों थां? औ नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।
उम।